औ नोंथां
दायो मा खालामदों नोंथां नोंथाङा?
आं ओरैनो दं नोंथां नो जिरायनानै।
उम माबाफोर खामानि मावदों नामा नोंथाङा?
खामानिथ बिदि जेबो गैथवा नोंथां
अ होमबा आंजों दसे सम ओ सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे।
अ होनबा जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायदिनि ना मा होनो?
खोन्थाना होबोदो
औ आयदायानो जाहैबाय ओ माइ हानायनि गोदोनि समाव माबायदि हायोमोन आरो दानि समाव माबायदि हायोमोन आरो माइखौ जोङो मा सिजोनाव माने मा बोथोराव गायनानै मा बोथोराव जोङो बेखौ दिहुननाय एबा ह हानाय जायो। आरो बेखौ जोङो माबायदि आवथायनानै दोनो बिनि बागै एसे फोरमायना होलांदों नोंथाङा।
औ माइखौथ जोंहा दैज्लांआव गायो आरोना दैज्लांआव गायनानै बेखौ दोनसिगोन दोन्नानै मेसें बोथोर जेब्ला मेसें सफैयो बेखौ मेसें सफैबा माइआ मोनसिगोन नालाय बेखौ मेसें स फैबाथाय हानाय जायो आरोना
औ औ
गोदोनि आरो दानि एबा आथिखालनि माइ हानायाव जों माखासे फारागखौ नुहुरो आरो ना
औ औ
गोदोनियावथ' जोङो गामि सावरि गामियाव सावरि लिंलायनानै जमा जमा खौसेयै हालायनायखौ नुहुरोमोन
औ
खासिजों हायोमोन आरो गोदोनि समावथ'
औ
नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बिदि सावरि हानायखौ जों नु हुर बांलिया माने
औ नुनो मोनलिया
ओं गोबां नुनो मोनबाबो गोबां खमसै आरो
औ औ
आथिखालनि मुगायावथ' जोङो नै हाजिरा लालायनानैसो
उम
हानायखौ जों नुनो मोनो। हाजिरा लानायनि अनगायैबो जोंहा मोनसे ट्रेक्टर दंना मेचिन माइ हाग्रा
औ
जेराव
औ
खस्थ' आरो जेबो खस्थ' गैयाबालानो दसे सम समनि गेजेरावनो बा एसे समनि गेजेरावनो जोंहा हानानै माइखौ फोजोबनो हायो आरोना सिगांनि समाव थ' जोङो आखायजों खाथिजों मायखौ हायो ब्ला गोबां खस्थ' सानदुं गोसायाव गोबां खस्थ' खस्थ' आरो गोबां सम बा सानखौ नांगौ जायोमोन आरो
आरो औ औ
नाथ आद थिखालनि मुगायाव जोङो ट्रेक्टरजों बा मेसिनजों माइ हानानै जोङो खस्थ'खौ गैया नुहुरो
औ औ
खस्थ' खालाम नाङा जायो आरो माने
औ औ
गोबां सानहालागै नांगौ जानाय माइ हानांगौ समखौ आरो जोङो माखासे एसे समनि गेजेरावनो मेचिनजों हानानै फोजोबनो हायो ओरैनो हमोब्लाबो जोंहा ब्रै बा घन्टानि गेजेरावनो जोंनो मोनसे न'खरनि माइखौ खौ बा जि जिबा बिगाफोरनि माइखौ जोङो
औ
ब्रै बा घन्टानि गेजेरावनो ट्रेक्टरनि गेजेरजों खस्थ' गैयाबालानो हानो हायो आरो
औ औ
नोंथांनि ओनसोलाव आथिखालाव बा दानियाव दानि जुगाव मा रोखोमनि हायो माइखौ नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव एबा गामियावहाय ना जोंनि गामियावथ' दायो एफाराब टेक्न'ल'जिनि माने फैबाबो जों गामियावहाय एफाराब बेफोरखौ लाबोनो हायाखै आरोना ओ थाखा फैसा गैयिनि थाखाय आरोना ओ बेफोरबाय बेफोर बिदि आइजेंआ माने दाम बेसेन गोसा आरोना लाबोनो थाखाय खस्थ' मोनो गामि ओन ओनसोलनि मानसिफ्रा
औ नंगौ नोंथां
ओ गामिनि मानसिफोरखौ बिदिनो सावरि जानाय होनना बुङो आरोना
औ नंगौ नोंथां
ओ गामिनि मानसिफोरखौ ओ जयै लिंहरलायनानै माने गथ' बे सावरि जानायखौ बाहायालाबानो थाखा फैसा होनानै हाजिरा हिसाबै लानानैहाय बेखौहाय हानाय जायो आरोना बिदिनो ओ बिगा हिसाब नोंथांङा बुंनो जि बिघा जिबा बिगा बिदि होननानै बुंदों ओ जि बिगा जिबा बिगायावथ' जोङो समखौ नांगोन आरोना ओं ब्रै बा दिनसो नांगोन आरोना।
औ नंगौ आरो नोंथां गोबां खस्थ'बो नांगौ जागोन खस्थ'बो जायो।
औ खासिजों हा हायोबा बिदिनो फुंनि समायाव बिदिनो दाइन रिंगासोआव थांनानैहाय ब्रै बा माने बिदिनो गोजां बोथोरावथ' थाब मोनायो नालाय। ब्रैफ्राव मोनायो बिदिनो ओम ब्रै रिंगासिम बिदिनो हानानैहाय बेखौहाय ओं एसे सानब्रै ब्रै बा दिनबाबो बेखौ फोजोबनांगौ गोनां जायो आरोना। ओं बेखौ हानानैहाय ओं जाखिनि बिसिनि बि मोननांगौ रांखौ हरनानै ओं आरोबाव बे माइयाखौ बोखांनो थाखाय बेयावबो मानसि नांगौ जायो आरोना। नोंथां बेखौ लाबोनानैहाय ओं जेब्ला ओं मोनसे सिथला एबा मोनसे लांदां जायगा जायगायावहाय बेखौ मारा होनो थाखाय ओं जोंनि सिगांनि टाइमावथ' बेखौ मोसौजों होयोमोन नाथाय ट्रेक्टरजों दायो होनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौहाय बिदिनो सिगांनि थायेमखौ होननायसै आङो। ओं मोसौनि गोबोरखिखौ लानानै एबा दैजों लगायनानैहाय नैबे लांदां जायगायाव एसे ओं एसे गोरा खालामो एबा बाला फैयि जायगा खालामनो थाखाय बेखौ फु फुगारनाय जायो आरो ना।
लिरो आरोना माने?
औ औ हासिब फोरजों लिरो। बेखौहाय बिदि खालामनानै बेखौ जेब्ला गोरान जायो ओं बे माइ गोरानखौ लाबोनानै बेखौ जाबना होनाय जायो आरोना। मोसौ मानै मोसौ मानै एबा माथाम बिसिबां गुवार बिसिबां ओं मोसौखौ लानो हागोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
माब्रै बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावथ' मानैजों बिदि होनाय जायो आरोना। बेखौहाय गल खालामनानै ओं बिदिनो मोसौखौ दैखोनानै बि बिदिनो ओं मोसौखौ जेरै गुम्मो लांदां जायगायावहाय बेबाय बिदि फिदिंबाय थानांगौ गौनाय जायो आरोना। जाहाथे बे माइ बिनि माबायाबोयो बिलाइखौ बिलाइखौ आलादा ओमफ्रायो माइ फिथोबखौ आलदा खालामनाय जायो आरोना बेबायदि खालामनानैहाय बे बेखौहाय ओ आलदा आलदा खालामनानै जोबो बैखौ माइनि बिलाइ एबा देन्थांखौ गारनो थाखाय खालारि ना मा होनो बेखौहाय औवाजों बानायनाया बेजोंहाय बोखांनाय जायो आरोना आलदा आलदानो ओ माइखौ आलादा खालामनानै जेब्ला बियो आलादा आलादा जाजोबो अब्ला बेखौहाय संग्राय एबा मोनसे फांखानि गेजेरजों बारथ'नांगोन नालाय बेनि थाखाय माइखौबो बोखारनो थाखाय
औ नंगौ नोंथां
संग्रायजों बेखौबो खादाजों बेखौ सिगां गारग्रोनानैहाय संग्रायजों बेखौ सिबनाय जायो आरोना गामिनि सानैसो मानसि लानानैहाय जाहाथे बे माइ गाबा खारो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला बेखौ सिबखांनानै एबा आलदा आलदा खालामनानै थांफानाय जाखिनि माइ गाबजों माखासे माइरंफ्राबो थांफायो नालाय माइफ्राबो माइरं थावनि बेखौहाय बेखौहाय उनावहाय सं औ बेखौ उनावहाय सावग्राजों सि मबा जावखांनानैहाय जाखिनि माइरं गोनां बेखौहाय लाबोफिनो आरोना बेखौहाय मोजां जायगायाव अखा सि एबा बांद्राय बारनायनि जायगायावहाय दोननाय जायो आरो ना बार नाङोबाथ' बे दैफोरजोंनो सि माय बारजों मोनसे मिलायनानै दै थायो नालाय बिदि सिनानै जुदि बियो सियोबा बियो मुसियो
औ गाज औ गाज्रि जानायनि चान्स थायो
गाज्रि जानायनि थायो आरो ना बेबायदि मोजां जायगा बाख्रि बेखौहाय बाख्रि होननानै बुङो न' बानायो बाख्रि बेखौ सोनानै दोननो थाखाय हयथ' औवाजों हेबनाय औवाजों हेबनाय मोनसे दो बायदि खालामना दोनो आरो आर ना बेयावबो दोननो औ औ दुरि ना मा होन दुलि औ बेयाव
जोंनिजोंथ' बेखौ बायनाय जाया बाख्रि डाइरेक्ट बानायो आरोना
औ
दोननाय जायो बिनि उनाव जाखिनि न'आव नांगौखौ दोननानैहाय बेखौहाय जाखिनि नांगौखिनि बेसेनखौ बोखांनो थाखाय रांखौ बोखांनो थाखाय माने गायनायावथ' फैसा थांग्रो नालाय राङा थांग्रो बेखौ बिखावफिननो थाखाय मोननाय फनो म मोननाय आबनो माइ बेखौ फाननानै ब खाथियाव सोनानै अजन हिसाबै बेखौ फानहरनाय जायो आरो ना बेबायदि खालामनानैहाय बेखौहाय मोननाय रांजों न'खरखौ खुङो बेबायदि माइखौ बिदि आवथायनानै दोनो आरोना दानि टाइमावथ' नोंथाङाओै दानि टाइमावखौ होनदो मेसिनजों बेखौहाय आलदा आलदा बिलाइ आरो आरो माइखौ आलदा आलदा खालामनानै माबायदि खालामलाङो बि बेखौ एसे फोरमायलांदों नोंथाङा दानि सम दानिखौ गोदोनि बेखौ नङा दानिखौहाय
औ नोंथां दानि समावथ' जोङो गोदान टेक्न'लजि मुगायाव जोङो ट्रेक्टरजोंनो माराखौ होयो
औ औ
ट्रेक्टरजों होयोबा जोंहा गोबां माने खस्थ' नाङा जायो आरो
औ औ
दसे समखौबो दसे समनि गेजेरावनो जों मावफुंनो हायो आरो गोरलैया बेैनो जों मावफुंनो हायो आरो ट्रेक्टरजों होनोब्लाथ' जों सिगाङो ट्रेक्टर फिसा थामहिनबा पावार पावार टेलार
औ औ
बेफोरजोंबो होनायखौ जों नुनो मोनो बाट नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङोे टेक्टरजों ट्रेक्टर गिदिरजोंनो होयो। टेक्टर' जिदिर जों मोनसे मेचिन दं बेजों होनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव। गाबा एक्सट्रा माइ मोजाङा एक्सट्रा गनायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ सिगां सिगांनि समाव जोङो ट्रेक्टर गिदिर खर'जोंबो होनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो मोनसे मेसिन दंना मारा होग्रा
औ।
बेयाव हो बेजों होनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव माइया रग' रग' आराम फैजोबो जिगाबा जिगाब एक्सट्रा थाङो
औ औ।
बिदिबा नोंथां जाथ'सिगोन नामा जोंहा।
औ दे नोंथां दे जासिगोन नोंथांनिफ्राय गोदान आइजेंजों। खालामनायओ। माबाखौहाय माइखौ मारै मारै खालामो बेखौ खालामनानै मोजां मोनो नोंथां।
बेयाव नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। नोंथांनि सावरायनायखौ। एसेनोसै दे नोंथां।
औ।